नोंथां खोनादोंना?
हेल' अ खोनादों नोंथां।
बिब्दिनो नोंथां गोजोन हरनि गाहाम हामलायनाय जासे हरनाय जाबाय नोंथांसिम।
औ गोजोन्थों नोंथां नोंथांनिसिमबो मोनाबिलि मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय थाहरबाय
औ नोंथां औ। बिब्दिनो दा जों दैज्लां आबादनि स खोनादोंना नोंथाङा
मा बुंदों नोंथांङा
दैज्लां आबादनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन दे नोंथां
औ इसे गोलावै नङाब्लाबो नोंथाङा सुंदयै एसे फोरमायहरनो हागोन नामा आंनिसिम
औ जागोन दे नोंथां औ दा दैज्लां बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला दा गाहायै आं माइ माइनि बागै फोरमायनोसै
औ औ नोंथां औ
दा जोंनि ओनसोलखिनियाव फ्राय गुजि जौखोन्दो सुबुङानो माइ आबाद मावो आरोना नोंथां
औ नांगौ
बे माइ आबाद मावनानैनो जायो
औ नंगौ
बे माइ आबाद बे माइ आबाद खो मावनायनि सिगां जोङो खोथिया फोग्रोनाय जायो जाय
औ नंगौ नोंथां औ
खोथियाखौ हरसे एबा हरनै सोमनानै बिनि अखानायै सानसे बोरियाव दोननानै बेखौ बाहेराव लामना होनाय जायो एबा फेना होनाय जायो जाहाथे गाजा ओंखारो
औ औ नोंथां औ नंगौ
आरो जों खोथिया फोनो गिबियाव ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों हालेवनाय जायो आरो हालेवखांनाय उनाव खोथियाखौ जों फोनाय जायो बेखोथियाया बे खोथिया देरनायाव नैजिबा एबा थामजि सानसो नांगौ खोनादोंमोन नोंथाङा